हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों ओ खुलुमबाय गि गिबियावनो नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम गिबियावनो नोंथां, थ' हामलायनाय बाउरनाय थाबाय,
जोबोद
औ नोंथां बिदिबा जोङो आयदाखौ लानोसै नङा होमबा?
ओ औ औ। औ नंगौ
नोंथाङा हायोबा एसे बलियाम होबावलाय साउन्डखौ होनानै लाबावलाय,
खोनादिया नोंथां,
औ नोंथाङा हायोबा एसे साउन्डखौ होबावना लाबावलाय मोजां स्रा स्रा खोनानायनि,
औ
औ खोनाबाय आं दायो नोंथां लाइनावनो दं,
औ दे खोनाबाय नोंथां दे बुंदो।
औ नोंथां बिदिबा जोङो आयदाखौ लानोसै बर' ओ सिनेमानि सायावनो होमबा नोंथां
खोनादों बुं
औ बिदिब्ला जों सावलानो लानोसै बर'सिनेमानि सायाव नङा ओमबा?
नोंगौ नोंगौ बर' सिनेमाया ओ आथिखालाव माबायदि सोलिगासिन दं बेनि सोमोन्दै नङा होमबा,
ओरैनो सेनेमा बुंब्ला बर' सावथुन नङा होमबा
नोंगौ
सावथुन मुलुगाव बर‌'हारि हिसाबै बर'हारिमुखौ माबोरै फोथांनानै लाखिबोदों एबा,
नों नोंगौ
बर' हारियाबो मोनसे मोनसे हारिमु गोनां, सोद्रोम हारि हिसाबै सिनायथि होबो दों बिनि सायाव जोङो गुवारै नोंथांजों सावरायनोसै नङा होमबा,
नोंगौ, जोबोद मोजां आयदाखौ नोंथाङा सायख'नो सायख'नो हादों,
गिबियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'हा मोनसे हारिमु गोनां सोद्रोमहारि बावहाय जों-जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गाननाय, जोमनाय, जानाय सोलोंनाय थानाय मावनाय दांनाय बेफोरखौ दिन्थिओ दा बेफोरो गासैबो आलादा रोखोमनि नुयो गाव हारसिङै नङा होमबा बेफोरखौ फोरमायोबाबो फोरमायखनो हाया बिदिनो बिदिनो जोंनि रायथाइगिरि सुंद' सल' लिरगिरि सल'मा जों जेरै फावथायगिरि बिथांमोना दिन्थिफुं ओ दिन्थिबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दिन्थिबोगासिनो दं दासिमहालागै थिख बिदिनो जोङा सावथुन मुलुगाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि गिबिसिन बर'नि सावथुन होननानै बुङोब्ला आलायारन नङा होमबा नोंथां
नोंगौ ओ जाय माने स्क्रिनाव देखायजानाय बेसोरो
औ खोनादों।
औ
अननानै ओ नोंथाङा एसे गोरायै बुंबा मोजां जागोन नामा मा आंनाव साउना एसे खम जाफैदों नालाय दा दा बेखिनि समाव औ दे एबार खोनानो हाबाय
औ गिब बेयाव जोङो बर' साव थु जिहेतु आलायारन बिनि सायाव जोङो। बेवहाय जोङो बर'नि माखासे हारिमु जों नुनो मोनो जेराव बै समाव नाइनटिन ओइटि नाइनटिन सेभेेनटि फाइभ समसोआव बर'फोरा माबोरै संसार जाबोदोंमोन बिनि जोंनो फोरमायथि होबोदों गिबियाव जोङो रांखान्थि माबोरै जोङो गावखौ गोख्रों खालामोमोन मा मावोमोन जोङो माबोरै थायोमोन बेखौ जोङो नुबोदों जेराव जोङो रांखान्थि हालोदाव जोङो फाथोस फाथो फोनाय फाथो सोमनायखौ जोङो जिरनाय बिनिफ्राय जोङो माखासे प्रडाक्ट दिहुननाय दिरुं बानायनाय नङा होमबा बिदिनो एम्फौ फिनाय एम्फौ फिनाय एमफौनिफ्राय एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो थावख्रि थाव लुनाय थावख्रि लुनानै जोङो। बै ओ जि ओ जि दिहुननाय देट मिन्स खुन्दुं नङा होमबा नोंथां खुन्दुंनिफ्राय जोङो जि दानाय बैफोर माखासे हारिमुफोरखौ जोङो नुबोदों। आरो गोदो गोदाय बै समनि माखासे समफोरखौबो जों नुहुरदों जेराव जोंनि बरनि गेजेरावबो माहाजोन दंमोन नङा ओमबा बे माहाजोनफ्रा दाहोना रुवाथि लानानै ग्रोम ग्रोम स
बिसोरोब गाहायै ओ मा मा खालामोमोन नोंथां माहाजोनफोरा जे गाहायै मा रल लानानै खामानि मावोमोन माखौ लानानै बिथांमोनहा माहाजोनमोन नोंथाङा इसे
औ नोंथां बेनो बै समाव दानि जेहेथु दानिजों जिहेथु बेखौ रिजायनो थांब्ला बै समनि बै समाव जाबाय जायफ्रा हा हुवा बांसिन आरो जायफ्रा माइ आबादखौ बांसिन
नोंगौ मोसौ मोसा जिब जुनार
प्रडाक्ट खालामनो हायो जायफोरा बै समाव एसे एनै लेखा गोरों नङा ओमबा? आरो
औ आं खोनागास
थामिनबा औ हानि सायाव सोनारनानै बिथांमोनखौ जोङो माहाज जों बुंनो थाङो आरो फंसे सोदोबनि सोदोबबै बुंनो थांयोबा नंयाहोबा नोंथां
आ बै समाव ओ बै समाव जे जा सिनेमायाव जों नुनो मोनो बा सावथुनाव नुनो मोनो बै समाव दाहोना रुवाथिनो औ मा साबै बै खानानै दोनोमोन बा लेंंनानै लाबोयोमोन दाहोना रुवाथिखौ
औ बैस समनि बै समाव ओरैबायदि मोनथां बेवहाय मोननै रोखोमै जों नुनो मोनो मोनसेया जाबाय जाहोना रुवाथिनि बेथनखौ जोङो बे राव हिसाबैबो बुजायो आरो गिबियाव बिखौ माय हिसाबै माइ हिसाबैबो बुजायो गिबियाव ओ नों बोसोरसेयाव एसेखिनि इसिखिनि बोसोरसिम दाहोना थानांगोन बा रुवा थि बा रुवाथि बखालिबा बखालि बेबायदि हिसाबाव जोङो लाखियोमोन आरो मा।
आंनि खोनानायाव बै समाव ओ रु सासे दाहोना नो ओ मास मोनसेयाव बा दान मोनसेयाव माइ-माइ हिसाबै सोरनोबा ब्रै मन सोरनोबा थाम मन माने बिनि बैसो आरो माबाखौ नायनानै मावनो हानाय खौ नायनानै जों खायसे माहाजोनफोरखौ होनाय मोनो फोरनो जायफोर बखालि उन्दै लानो थाखाय गो-गोदोनि समाव बखालिबो जों लानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा? दा बे बखालिफोरनोबो ओरैनो माने नखराव बै समाव जोंनि बर फोरा गोबां दुखु खस्थ ओ जों संसार जानो गोनां जायोमोन जाय जेराव नांगौ जानाय आदारखौ सुख सुफुंनो हाया नखराव दा बेफोरबायदि नखरानो माने ओ माहाजोनफोरनि नख जाहाथे फिसायल' देद थों साननानै ओ बखालि दोनहरोमोन आरो
ओहोम खोना हादोंना नोंथाङा? औ औ
थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायदों थार खोथाखौनो दा बेबायदिनो माने बै समाव बै समनि जों हारिमुखौ जोंनि सुबुं समाजनि आसार खान्थिखौबो जों नुनो मोनोमोन थारैनो सावथुन मुलुगा सावथुन मुलुगा मोनसे गावनि एबा सुबुं समाजनि आयना।
बांद्राय बुंजेन नाङा होननाय जानाय नङा आरो
जा द्रायनाइ नङा बांद्राय बुंद्रायनाइ जानाय नङा आयना बुंब्लाबो बै समाव जोङो बोरै सोलिदोंमोन बेखौ नुहुरो बै समाव जों बोरैमोन बेखौ नुहुरो जों दासिम बेसेबां सोलायखो हाहरो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
औ थिग बिदिनो सावथुन सावथुन मुलुगाव दिनै बर' समाज हिसाबै बर' हारि हिसाबै गोबां जौगाबोदों थिग बिदिनो गिबि नाइनटिन इटि सिक्सआव जा आलायारन ओंखारदोंमोन गोबां
आलायारन ओ सावथुनाव जोंनि माखासे हा-हारिमु आरो दिन्थिफुंनायबो नुनो मोनो नामा?
नुनो मोनदों नोंथां नुनो मोनदों।
औ बेहाय मा मा हारिमुखौ जों मोननो हादों?
अफाय जोंनि हारिमुनि हिसाबै नोंथां बहाय जेराव बैसागु मोसानाय बैसागु मोसानाय दामनाय देनायाव आरो ओ जोंनि दामग्रा आगजुफोर नङा होमबा खाम, सिफुं, जथा नुनो मोनदों। आरे जेरावनाखि सेंग्रा आरो सिख्लाजों बै समाव बेसेबां लाजिलायोमोन बेसेबां ओ गिदिरा बेसेबां ओ उन्दैफ्रा गिदिरखौ बोरै मान सनमान खालामोमोन आरो गिदिरफ्रा उन्दैखौ बेसेबां अनोमोन बे खौ जों नुदों
नंगौ ओ बै समाव बैसागु जानायनि ओ आथिखालनि आरो बै समनि बैसागु जानायनि फारागखौ नोंथाङा आथिखालाव बिजिरनानै नायबा माबाय
औ नोंथां बे थारैनो मोनसे मोजां नोंथांनि फ्राय मोनदांथिनि सोंथि जाहैबाय बहुद ओ मोजां बियो जोबोर मोजां बे सोंथिं बेयाव गोदोनिफ्राय जों बे सावथुन मुलुगनि दारैनो दा जों जा नुहुरदों बे जोङो आथ आथिखालनि बैसागु आरो बै समनि बैसागु गोबां फाराग नोंथां अनथाराव दङ गोदो बै समाव जोङो जेसेबांनाखि बैसागुआव जाबायदि जों खालामफुंनांगौ दिन्थिफुंनांगौ बै समाव दिन्थिफुंनाय जायोमोन ओ हमना ला दान मोनसेया गाम दान मोनसे गाहामहालागैसिम हरो रंजायो बाजायोमोन नङा आरो जेराव उन्दैफ्रा गिदिरखौ बोरै मान सनमान खालामनांगौ खुलुमनांगौ अनसायनांगौ आरो समाजखान्थियाव बोरै गोथारै गावनि समाजखौ लाखिनांगौ दा आइ दोफोन उद्रायनाय खान्थि बे समाव बरनि जा बायदिसिना खान्थि दङ बेफोर खान्थिखौ मानिबोनाय नुयोमोन जोङो बैसागो फोरबोफोरनि सिगाङावनो नाथाय आथिखालाव दायो जों बेखौ ओ एसे सोलायनाय नुयो मानो होनबा दानि थासारिया रोखोमनि थासारिखौ मोननो हायो आरो ओं
जोबोद मोजां
औ ओ थारैनो थां दिनै फंसे बाथ्रायाव थासिमनानै बुंनो हायो सावथुन मुलुगा मोनसे समाजनि मोनसे हारिनि सुबुं फोलेरनि मोनसे आयना थारैनो जों गारबोनाय जिहेथु खम थासारिफोरखौ जों गोसोखांना ह मोनदों हरनो हायो खायनो बेखायनो दिनैसिम आरो दासिम बर सावथुन मुलुगा गोबां जौगाबोबाय जौगादोंबो नङा होमबा
आथिखालाव ओ नोंथां र समा थ जाबायानो इसे इसे उनाव नैबे जोबनायनि उनावनो जों फिन